हेलौ औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ ओ नाजा बाय नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोङो जोंनि बर' समाजावहाय दैज्लां बोथोर बा मेसें बो थोरावहाय मा मा आबाद मावो बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन नामा? मा नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो फोरमायनानै होग्रोनोसै जोङो दैज्लां बोथोर बा मेसें बो थोरावहाय जों बर' समाजावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो आरो बे आबाद मावनानैहाय जों मा मा ओ मुलाम्फा मोननो हायो बेनि बागै आङो नोंथांनो फंनैसो फोरमायनानै होग्रोनोसै नामा नोंथां? औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना दैज्लां बोथोर बा मेसें बो थोराव मा मा आबाद मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनिया दैज्लां बोथोरा फै ग्रोयो नङा होमबा नोंथां बेनि उनावहायसो जोंनिया मेसें बोथोरा सफैयो। दैज्लां बोथोराव जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुग्रोयो आरोना नोंथां, मानो होनोब्ला जोंना बोसोराव जानो थाखाय जोंना माइआ माइ आबाद मावनायखौसो नुग्रोयो आरोना नोंथां जेरै जोङो माइ आ बाद मावोब्लासो जोङो बोसोरावहाय माइरं बेनिफ्राय ओंखारबासो जोङो मोनजागोन नालाय नों थां बेनि थाखायनो जोङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुग्रोयो आरोना नोंथां ओ जोङोहाय माइ आबादखौ माबोरैहाय मावनो होनो- ब्ला जोङो गिबियावनो ओ माइनि जोलै नांग्रोगोन आरोना नोंथां। बे माइनि जोलैखौहाय जोङो माबेयाव मोनगोन होनोब्ला जोङो बेखौ बाजार बा गलाफोरावहाय नारसारि फोरनिफ्राय जोङो जोलैखौ बायनानै लायो आरोना नोंथां नङाबोला जोङो बोसोरसे सिगांनो मावखाना नै दोननाय माइ जायखौ जोङो माइज्लि होनो बेखौ जोङो दोननायखौ नुनो मोनखायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो बेखौहाय लाबोनानै फुख्रि बा बिलोफोरावहाय हरनै बा हरथामनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हरनै हरथाम सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दैनिफाय बोखांनानै हाय दुबोरियाव ओ फोरानना दोननाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जाहाथे बेनिफ्राइ ओं दैयाव सोमना दोननाय दैफोराहाय गलाङो बा बेनिफ्राय गाजा ओंखारो बेनि नि उनावहाय जोङो बेखौहाय हालेवनानै दोननाय जेरैहाय गोदो गोदायथ' जों जोङो मोसौजोंनो हालएवोमोन बा जोंना ट्रेक्टर गैयामोन ओ बेयावहाय जोङो मोसौजों हालेवनानै बा जोङो दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजों हालेवग्रोना ला नानैहाय मै होनानै जोङो खोथियाखौ होयो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो माइखौ लांनानै बेबायदिनो माखासे आइजेंयाव लानानैहाय जोङो मुथा मुथा लानान नै सानस्रिनानैहाय जोङो गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोननाय नुयो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना खोथियाया जौगोन अब्लाना जोङो बेयाव दानि मुगायावहाय जोङो गोबांखौनो साननाय दि जोङो दानि मुगायाव इउरिया बा पटासियाम बेफोरखौ लगायनानैहाय जोंना हासार जायखौ बुङो बेखौ खौ सारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जेब्ला बियो जौगोन अब्लाना जोङो बेखौ फुगोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो फुनानै जोङो बेखौ दुब्लिफोरावहाय ओ माइ गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जेरैहाय जोंनि आइजो माहारि बा जोंनि ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जोङो बेबायदिनो सेंग्राफोरखौहाय आ दाननो हाजिरा लेंहरो बा आइजोफोर हाय जोङो गायनो लेंहरो बेबायदिनो गायनानैहाय जोंना माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव माव जायो आरोना नोंथां। बिनि अनगायैबो जोंना दैज्लां बोथोर गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ बिमानि आबाद जिंखानि आ बाद जोगोनार खुमब्रा दैज्लांनि पानिलाव दैज्लांनि बानल बायदिसिना आबाद मावनायखौ जोङो दैज्लाङाव नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो मेसें बोथोरावबो बेबायदिनो गोबां आबाद मावनायखौ जोङो बर' समाजावहाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो न'आव जानो थाखाय थाखायब्लाबो गोदो गोदायहाय न'नि न'नि बारियावनो खनासेब्लाबो लाइ लाफा मुला बा जो दुन्दिया बेफोरखौ फोनानै लायोमोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बाजार गलाफोरावहाय गोबां रासायनारिक मुवा गलायनाय बेसादफोरखौ दानि मुगायावहाय फानो बेनि थाखायनो ओ दानि मुगायावहाय न'आव जानो थाखाय खनासेब्लाबो गायना लानाया गोनांथार आरोना नोंथां बिदि बि होननानै आं सानो नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननिखबो बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद? बे मावनाय जायोबा मेसें बोथोरावहाय
बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मावनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां एबा मेसें बोथोरावहाय ओ मोननैबो बोथोरावहाय आबादखौ मावनाय जायो बिदिनो जोंना दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंना गिबियावनो माइ आबाद पटल लेस्रा बेफोर आबादखौ मावो आरो जोंना मसें बोथोर बोथोराव हाय ओ बिदिनो बेसर धोन दिया लाइ लाफा बेफोर मैगंखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां औ। बैफोर फोर मैगंखौ ओ जोंनाहाय ओम मावनानै हाय रांयारिबिथिङाव गोबां ओ दावगानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोंहा लाइ लाफा होनोब्लाबो औ लाइ लाफा होनोब्ला ओ एसेल' मुथा बेयावनो जोंहा गोबां रांखौ जोङो नुनो मोन बिदिनो जोंना दुनदिया बेखौबो हाय जोंहा ओ
ओ जि जिबा बिफां एबा लाइ फांआवनो जोंहा ओ जि रांखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। गिबि दिहुननो हा हायोब्ला बिदिनो जोंहा ओ दानि मुगायावहाय ओ गोबां सुबुङानो औ बिदि आबादखौहाय मावनानैहाय गोबां ओ मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मो नो आरो बेफोर आबादावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि हासार एब बा मुलै बायदिसिनाखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ओ आबाद मावोब्लाथाय जोंना ओ हासार नङाबा दानि मुगायाव जोङो बेखौ ओ जा नायखौनो जोङो नुनो मोना एबा जोङो बेनि फिथाइखौनो मोननो थाङा बेनि जाउनावनो जोंआ औ बेफोर मैगंआव जोंहा गिबि हाल एवनायनिफ्रायनो जोंहा हासारखौ होनांगौ जायो बेनि जाउनावसो जोंहा औ गोबां फिथाइखौ मोनो आरो बे हासार होनायनि जाउनावनो जोंनि ओ हायाबो गाज्रि जालांबाय थानायजों लोगोसे जोंनि आबहावायाबो गोबां गाज्रि जानायखौ जोङो मिथिना मोनो। जेरैहाय जोंहा हाग्रा थैनायनि औ हाग्रा थैनायनि मुलि होयो ओ बिदिनो आबादनि जिं जिं हाग्राया गोबां एबा ग्लब ग्लब हाग्रा जायो जाबोब्ला जोङो बे यावहाय ओ हाग्रा थैनायनिहाय मुलि होयो बेनि जाउनाव ओ गोबां हाग्राफोरा ओ एबा नांगौ हाग्राफोरा थैलांनो हमो आरो बे ओ नांगौ हाग्रा थैनायनि जाउनावनो जोंहा बेफोर ओ हाग्राफोरखौ उनावहाय नागिरबाय थायोब्लाबो जोंहा मोननाखौ खौ ओ गोब्राब जायो।
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ बेफोर हाग्रा थैनायनि मुलि होनायनि जाउनाव जोङो गोबां ओ ओ फिसा फिसा जिब जुनार ओ जेरै एम्बौ बिदिनोहाय जोंहा गुमा एबा मोस्रोम बायदिसिना खानस्रिखौ जोङो थैलांनायखौ नुयो बिदि थैनायनि जाउनावबो जोंहा औ ओ खा जेरै जोंना खानस्रिया हायाव थानानैनो हानि ओ गोबां मुवाफोरखौ जानानैहा ओ बिसोरो हासार बानायो ना नाथाय जोंहा बे खानस्रिखौनो बुथारबाय थायोब्ला जोंना सानसे समाव कानस्रियाबो गैया जागोन अबोब्ला जोंना ओ माखौ माया जोंनि थाखाय हास सार बानायना होगोन अब्ला जोंनि हाया ओ गोबां गाज्रि जालांगोन बिदिनो ओ
आबाद मावनो थाखाय गोबां बिफां लाइफांखौ दानफायो ओ बिनि मुदाफोरखौ ओ सावनानै होयो बेफोरनि जाउनावबो जोंहा बिदिनो ओ दैबाना बायदि जानायखौ जोङो नु ना मोनो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ ओ बेनि औ निसिंहा ओ बेफोर दैबानाखौ सुबुं सोरजि दैबाना होननाय जायो जा मानो होननानै बुङोब्ला बे दैबानाखौ जोंना ओ बेफोर हाग हाग्राफोरखौ दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा ओ सुबुङानो बे दैबानाखौ बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो औ बेनि थाखायनो जों जोंना बे दैबानाफोरखौ सुबुं सोरजि दैबाना बुंनाय जायो बिदिनो ओ आबाद मावनानैबो दानि मुगायाव गोबां सुबुङानो ओ गोबां राङारि बिथिङाव दाव ओ दाव दावगानायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा जाफुंसार जानो हादों। बिदिनो जोंना दैज्लां बो थोरावबो गोदोनि बायदि माइ आबादखौल' मावनानै थाला जोंना दानिया थाइजौ एबा लेसु बायदिसिना आबादखौ जोंना मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोंहा बेफोर आबादखौ मावनानैहाय गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो। जेरै दाख्लै बावैसो जोंना ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय ओ थाइसे लेसुनि बेसेनखौनो जोङो जौसे एबा बाजि रांहालागै खोनानायखौ जोङो ओ ससियेल मिडिया बायदि सिनानि गेजेरजों जोङो नुबाय थादों बेफोर ओ बेफोरबायदि लेसुआ औ ओ बेफोरबायदि लेसुवाहाय फांसे बिफाङावनो गोबां थाइयो जाउनाव जोङो फांसे बिफांजोंनो जोङो गोबां ओ मुलाम्फा जानायखौ जों मिथिना मोनो नोंथां औ। ओ बिदि बेनि थाखायनो दानि बर' आबादारिफोरखौबो जोङो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो जोंना दैज्लांङानो जा मेसें आनो जा दानिया ओ माइ आबादखौबो जोङो मोननै बोथोरावबो माव नायखौ जोङो नुनो मोनो। औ जेरैहाय जोंनि खोलाहा ओनसोलफोरावहाय जोंना दैज्लां बोथोरावहाय गोबां दैबाना जायो बेनि जाउनाव जोंहा बेफोर ओ जायगायावहाय ओ दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौ मावनो हाया। बेनिखायनो बिसोरो मेसें बोथोरावनो ओ बेफोर जायगायावहाय ओ दै सारनानैहाय गोबां माइ आबाद खौ मावनानै गोबां फिथाइ मोनो बिदिनो बिसोरबो ओ गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोङो मोनथिना मोनो एबा ओ बिसोरो गावसोरनि जिउखौ बेजोंनो खुंलाङो होननानै जोङो मिथिना मोनो नोंखौ।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङाबो दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां नोंथाङानो गासिबो बाथ्रा खौनो फोरमायनानै होखांबाय नोंथां जोंनाथ' दैज्लां बोथोराव दानि जुगावहाय माइ आबादनि अनगायै गोबां आबादखौ मावो नों थाङानो दहायसो फोरमायनानै होखांबाय जे जोङो जेरैहाय ओ ड्रागन फिथाइनि बा गान बा जोङो थाइजौनि बागान बा जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बागानखौबो जोङो बेबायदि दैज्लां बोथोरावहाय मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां दानि मुगायावहाय। बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो थाइजौ बायदिसिनानि आबादखौ मावोब्लाबो जोङो जोबोद मोजां आरोना मानो होनोब्लाथ' जोंना बे थाइजौफोराहाय दैज्लां बोथोरावसो थाइयो नङा होनबा नों थां दा बेफोरखौ जोङो बेबादिनो बाजार बा गलाफोराव फानहैयोब्ला जोङो गोबां ओ रां खान्थि बिथिङाव जोंना मुलाम्फा जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो आ बाद मावनानै सासे जोबोद जौगासार सुबुंबो जानो हायो होननानै आङो सानो आरोना नोंथां। नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नोंथां थारैनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ।